हेल' नोंथां औ।
जों मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
औ। जोङो दिनै मैगं थाइगंनि सायाव सावरायनोसै। दान्दिसे उम नोंथांमोननिथिं मा मा मे गं ओ आबाद मावनाय जायो ओरै?
जोंनिथिं मैगं आबादा न'आवनो साफा सानै कक्रेल गायो ओमफ्राय भिन्दि फान्थाव फान्थाव गायो दा दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय
नंगौ।
जिंखा लाव इदि गायो आरो ओमफ्राय मे सेंङावथ' जोंनि आलु जोगोनार ओमफ्राय लाइ लाफा फालें सुखा बिदिखौ जोङो गायो आरो मेसें बोथोराव।
औ।
उम दा नोंसिनिथिंलाय नोंथां?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो गायो ओ सबायबिमा होनना बुंङो खांख्रिखला फान्थाव बेफोरबायदिनो आरो बेखौ जों दैलां बो थोरावबो जोंथिं मावनायखौ नुनो मोना आरो आरो बेबायदिनो ओ माखासे मैगंफोरखौ सिजोन बाय सिजोन गायनाय जायो जोंथिं आरो बेनि गेजेराव फ्राय मेसें बोथोराव कबि आलु आरो बैफोरखौ जों बांसिनै मावनाय नुनो मोनो। आरो बुंनो थांङोब्ला बेनो मोनसे ओ साननो गोनां जादोंदि जोंनि बर'फ्रा आथिखालाव बारा आबाद मावनायखौ जोंनिथिं बारा नुनो मोना। जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन ओ जाथिफोरखौ जों बांसिन बांनाय मावनायखौ नुनो मोनो जायखौ जों बेंगलि ओ जाथि होननानै बिथांमोना बांसिन मावो खेथिखौ। नोंथांमोननिथिं बर'फ्रानो मावोना ना गुबुन जाथिफ्रा मावो
जोंनिथिं बर'फोरानो मावो। ओ दा मेसें बोथोराव खांख्रि खलाखौ जोङो बैसां गोलाव गायनानै माने बेयाव ओ जोङो बिलाइ बिबार फुननानै माने फिथाइखौ। एसे मोजां खालामनानै माने बाजाराव फानहैयो आरो बेयाव बिलाइ बिलाइ खानायाव जों हाजिरा लायो साथाम साब्रै गाहाम बे माबाया बैसाङा गुवार आरो गोलाव नालाय। बेयाव जों सामफ्रामबो माने फुङावनो ओ जोलानि बिबार खौ लानानै जोङो जोनि बिबाराव हायना गुन्द्राखौ फोनांफैयो आरो ओ फोनांफैनानै बेयाव फिथाइ थायसिगोन फि थाइ थायखांनायनि उनाव जो ओ जोङो इदिनो एम्फौ जायैनि थाखाय मुलि हाग्रा थैनायनि मुलि होना होयो आरो बेयाव ओमफाय फिथाइखौ जोङो न'आवनो खायो ओमफ्राय बिलाइ आरो हाग्रा खौ साफा खालामनो जों हाजिरा लायो आरो नों आरो बेनिफ्राय ओ पटलबो पटलखौबो बिदिनो माबायो बिबार बिबार फुनलाया आरो बिलाइ माबाना होयो बिलाइ खानानै होयो उम बे जों
नोंसिनिथिं गय बागानफोर बेबायदिनो गिदिर गिदिर बागान खालामोना खालामा?
गय बागानखोथ' खालामो गय गयजों लोगोसे थालिराबो थाफाखायो नालाय नोंथां
औ औ औ
फ्रायानो गय बागान जाबाय आरो जोंनि गथ'फ्रा बे गय बागानजोंनो गाव गावनि न'खरखौ माने सुंथानायखौ जों नुबोगासिनो दं
औ
सोरबा सोरबा आरो माइफोरखौ खम गायसै आरो दुब्लियावनो गयफोरखौ गय बागान खालामना लाजोब्बाय ओमफ्राय फाननो थाखाय बिदिनो जोङो मैगं थाइगंखौबो एसे एसे दुब्लियावनो गायनाय गायनायखौ मोनो उम बुहुद खम गायसै आरो माइखौ
औ नोंथांमोनथिं गयखौ हाननानै फिथाइ गोथाङैनो फानोना ना गयखौ हाननायनि उनाव सफारि खालामनानै फानोना फोमोननानै हायाव फबनानै फानो नोंसोनिथिं
गयखौ सोरबा इदिनो थाखा फैसा नांब्रबगौ जानायफोरा बिफाङावनो फानब्रबो ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा सेरसे ओ सेरसे हिसाबै जेनेबा नांब्रबगौ समाव गोथाङैनो फानो आरो सोरबा बिफाङावनो फोमोननानै हाननानै फानो ओमफ्राय बै मोननानै थानाय सिरि गारनायफोरखौ माने सफारि खालामनानै फोरान फानो आरो नोंथां।
औ।
नोंगौ ओ नाखि गयनि बेसेन बे गय आबाद बा गय बागानजोंबो जे न'खरखौ सोलिनो हायो दा बेनि गेजेराव जोंनि बर'फ्राबो एसे एनै दा माने गय बागान खालामनानै सोलिनो हानाय जाहैबाय। दा बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन जायफ्रानोखि मुस्लिम बा मिया बिथां मोना बांसिनै बे खेथि बा बे गय बागानफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बिथांमोना सोलिगासिनो। दा बेनि गेजेराव आं मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानबावबाय नोंजों। ओ फ'ख्रि जेखुनाखि ना फिसिनानैबो मोनसे आबाद नानि आबाद जोङो मावनाय नुनो मोनो। दा फ'ख्रि बा फिसारि होनो। नोंथांमोनथिं बेबायदि ना हगारनानै फिसिनाय नुनो मोनगोन ना मोना।
जोंथिं बेफोरबायदि एसे खम आरो नोंथां न'आवनो गावबा गाव फख्रि जावनानै माने जायो ओमफ्राय ना खौ बुरजा फिसियोब्लाथाय फानो आरो। बेफोरबायदि माने एक्स्रा फुख्रि माबानानै माने नाखौ फाना जा। जानोबो ओमफ्राय फाननोबो एसे एसे माबायो आरो इसे बुरजा फिसिया। दा नोंसिनिथिं फिसियो नामा नोंथां।
औ जोंनिथिं बेबायदिनो नानि आबाद मावनायखौ नुयो जायखौ गिदिर गिदिर फुख्रि जावनानै बेहाय ना फिसियो आरो नाखौ बिराद बुरजा बुरजा हगारो आरो बिनि हगारनायनि उनाव नाया जेब्ला देरो माने नाखौ ओ बोसोराव खेब्बाया लागै माने मा होनो बोखाङो नाखौ। बेबायदिनो ओ माखासे रोखोमनि ना थायो बै नाफोरखौ जेनाखि मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि नाखौ हगारो। बेनि उनाव बे नाखौ साप्लाइ खालामो आरो साप्लाइ खालामनानै फानहरनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौबो जों नुनो मोनो मेगनजों। आरो बेबायदिनो माखासे जोंनि बर' न'खरफ्राबो सोलिगासिनो दङ। आरो बेल नङा ना आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनिथिंजाय ओ ब्रह्म ब्रह्मपुत्र दैमानि जोंनिया सायावबो माखासे जोङो ना फिसिनायखौ नुनो मोनो बे माबोरै फिसियो होनोब्ला बेखौ बिथांमोना दाग सिस्टेम लानानै बेहाय माखासे नाफोरखौ जमा खालामना दोनो आरो बेबायदिनो औ बै जमा खालामनाय थायाव आरो आरो माखासे बाहेरनिफ्राय फैनाय नाफोराबो बेयाव हाबनानै थायो आरो बैनिफ्राय नाखौ बोखांनानै गुबुन गुबुन जायगासिम फानहरनाय जायो दा नोंथांमोनथिं बेबायदि ओ नाफोरखौ जेनाखि दैमानिफ्राय बोखांनानै फाननाय नुनो मोनगोन ना मोना।
दैमानिफ्राय बिदि साफा सानै गुरनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो ना लकेल जेरै बोथिया। ओमफ्राय ना गोरि ना सें बिदिखौ माने ओ जानोबो आन्था बोखा खाङो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फ्राय फानो। बिदि खालामो आरो सामफोरबो खननानै फानो।
नोंथाङा दैमानि एबा सागरनि ना मोनजाफेरगोनना फेराखै?
दै सागरनिखौथ' आं मोनजाफेराखै दैमानिखौ बे बोथिया गोरि सें मावा बेफोरखौ मोनजाबाय आं नोंथां।
औ अ ओ। ना नानि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनायबा मा मा नाखौ नोंथाङा मिथियो?
नाथ' आङो रुपसान्दा रौ बारलि ओमफ्राय ना गोरि ना सें ओमफ्राय फिथिख्रि खाव बुयै सिंगि बेफोरखौ मिथिगो आं नोंथां।
माखासे नाफोरा जोथनागे जोंनि बेहाय जायखौ जों गोजाननिफ्राय लाबोयो बरफआव सोनानै लाबोयो बैफोर नाफोरखौबो जों ओ बिलो एबा जोङो सागरनिफ्राय जों बोखांनायखौ जों मोनथिगौ आरो बेबायदिनो ओ बिथांमोना बोखांनानै बेखौ जोंनिसिम साप्लाइ खालाम आरो बे नाखौ जायो बे नायाव गोबाव सम बरफनि सिङाव थानायनि जाहोनाव जोंनि जोदनागि मोननांगौ भिटामिन एबा नांगौ बायदि जोदनागि ओ माबा जानांगौमोन बेनिफ्राय जोङो माने जानगाराव थानांगौ जायो नांगौ बायदि जों भिटामिनखौ मोना होनबा जोंयो जे गेसाव बुसथुखौ जों मोनजायो बिनि जाहोनाव माखासे बेरामफोरबो जानाय जों नुनो मोनो दा बेवहाय ओ माखासे मेडिसिनफोरबो बाहायनाय बाहायो बिथांमोना जिथुनाखि नाया गोथाङै बरफआव थाबाय थानायनि। दा बेनि सायाव ओ सागराव गोबां रोखोमनि ना मोनो आरो बेबायनो जोङो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमायावबो गोबां रो खोमनि जोङो ना गिदिर गिदिर नुनो मोनोमोन बिहा जेनै जों रौ ना बारलि ना बायदि बायदि ना आरो बैफोर हाजोनिफ्राय बोहैबोनानै मोननाय जोथनागि नानि जोथनागि जानायनि जोथनाय गोथाव जुथिया आलादा जायो आरो सागरनिफ्राय ओ लाबोनाय बरफआव सोनाय नानि जेनाय गोथाव बे जुतिया आलादा जायो दा मोननैनि बिथोराव जोङो जेरनानै नायोब्ला दैमा बा हाजोनि फ्राय बोहैबोनाय दैमायाव मोननाय नानि जितनागि जानाय बे नाया बांसिन गोथाव जायो आरोखि। हाजोनि ना मोनजाफेरबाय ना?
हाजोनि ना अ ना उदला ना मा होनो बेखौ मोनजाबाय
औ आदसा बेनिफ्राय मा ना मोनजोबाव बयो
हाजोनि ना बारलि ना मोनजाबाय
औ।
उ।
बेबायदिनो गोबां ना दङ आरो बैफोर नाखौ जों आ सागरावबो मोनो बिलोआवबो मोनो फुख्रियावबो मोनो आरो जोङो मा दैमा दैसानिफ्रायबो जों लकेल नाखौ बोखांानानै जों जानो हायो आरो। ओ खोब मोजां मोनबाय सावरायनानै ओ उन थंआव आरो माखासे आयदानि सायाव ओ सम मोनोब्ला सावरायबावनोसै नोंथां?
दे जागान नोंथां।
औ दे।
औ।